औ खोनादों दा?
औ नोंथां खोनादों।
नोंङा मा खालामगासिनो दं?
आंङो दाथ' ओंखाम जाखांनानै ओरैनो रेस्ट लागासिनो।
औ औ दा नोंथांङा ओंखाम जाखांदों होनबाय नालाय दा नोंथांङा मा ओंख्रि जखो? दिनै
खम नालाय एसे बेदरफोराबो थागोन ओरैनो जोंहा आलु मा होनो जोगोनार बेनिफ्राय थास' अ बिदि लगायनानै मिक्स खालामनानै बेदर संदों आ निफ्राय दालि ओं ओंख्रि ओमफ्राय थास' आथिं भाजा ओमफाय पापर आरो।
औ औ
नोंथांङालाय माथो खालामदों?
दा नै आंबो सानजौफुनिनो ओरैनो ओ बि फां सायाव जिरायनानै दं आरो गरम ना बो थोरा
औ औ अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां।
दे
दा नोंथांनाव आंङो एसे बिबारनि आयदायाव सावरायनो थाखाय औ कल खालामनाय जादों आरो नोंथांनाव। दा नोंथांङा एसे बिबारनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथांङा?
दे सावरायनो हागोन दे
दा होमबालाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा बिबारनि बागै।
बिबारनि बारैथ' आङो एसेबां एथ' बिदि मोनथिस्लाबा आरोना खिन्थु बिबारफोर एसे जोंनि बेफोरबायदि जायगाफोराव थानाय बिबारफोरखौ मिथियो आरो एक क्सट्रा ओरैनो इउनिक टाइपनि बिबारफोरखौ बारा एसेबां मि
औ दा दे होमबालाय नों नोंथाङा एसे मिथिनायफोरखौ बुंनो हागोन नामा? आ।
जोंनियावथ' बांसिनानो गामि ओनसोलाव जबा थायो। दाावदै फुल थायो, गिन्दि फुल थायो, बेनिफ्राय फ्राय मा होनो बेफोरबायदिनो थायो आरो इसे।
औ।
ओमफ्राय बे दावदै फुल बायदि बेसे फिसा फिसा टाइपनि दा ओंखाराखै दालाय गोदान एफोरो थायो आरो। नोंथाङा ओमफाय बबे बिबारखौ साबसिन मोजांसिन हामसिन मोनो माने?
ओ आंनि आंनि साननायावथ' आं दा बिबाराव बे गलाब बिबारखौ बांसिन मोजां मोननाय मोनो आरो। गोजा गला बिबार थायो नङा होमबा? बे बिबार खौ बुहुत मोजां मोनो आरो नायनायाव बहुत मोजां नुयो नङा होम बा? आरो बिबारा बारफुंजोब्बाथ' गलाब बिबार गोजाया बारफुंजोब्बाथ' आरो जायगाखौबो समायना नुयो। यो।
औ।
ओरैनो औ औ ओरैनोथ' बिबार बारोब्रा जायगाफोरखौ नोङो मोजाङानो नुजोबखायो गासैखौबो।
औ समायना जाखाङो जायगायानो।
गायनानै लायोब्ला यो जों जोंनि जायगाखौ बहुत मोजां नुयो। आरो आजि खालि द गोबां न'खरावनो माने न'आवनो दाना गोबाङानो बिबार गाय गायनानै ला
औ औ सायो
औ औ दा
फोरनि न' उम
औ दे नोंथां बुं
दे नोंथां जों न'फोरनि जोंनि थाग्रा न'नि खाथि खाला खाथि खाला बिबारफोर गायना लाबा जोब गोजोन्नाय माने गो-गोसो फोराबो जोबोद गोजोन्नाय मोनो।
औ औ दा नोंथांनि न' औ दा नों थांनि न'आव जो मा मा बिबार
उम औ नोंथांना एसे नेटनि फ-प्रब्लेम जादों दों नामा मानि मोजाङै खोनाफैयाखै आङो औ दे बुंनायसै औ दे
नोंथांनि न'आव मा मा बिबार दं एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंहानि न'आवथ' जबा बिबार दङ ओमफ्राय गलाब बिबार बे गुफुरा गुफुर जाथिनि गलाब बे बिबारा दङ बेनिफ्राय गेन्दा फु गेनदा बिबार दङ एनिफ्राय बे मा बे गन्दरास ना मा होनो?
औ औ बेखौथ' आं मिथिला
औ बेफोर दङ मफाय बेथ' थुलंनसिया थ' बिबाराव गोलैनाय नोंला।
औ औ
औ बेनो दङ आरो
औ
ओमफाय नोंथांमोनानि न' न'खरालाय मा मा बिबार दङ?
औ जोंहानि न'खरावथ' ओ गलाब बिबारा दङ आरो दाउदै फुला दङ। जबाया गोबां रोखोमनि दङ आरो जोंहानाव।
मा मा कालारनि? दङ जेनेबा मा मा रंनि दङ गलाब बिबारा?
औ औ जोंनियाव बे जबायाथ' मोनसे ओ मोनसे सिंगोलनिबो थायो नङा होमबा आ आरो जावथुमानिबो थायो। जबाया जोंनिया ओ गोजा खाालार दङ आरो गोजाथार खाालारबो दंबावो आरो
औ औ
मोदोम खालार दङ। आरो एसे जबाया जोंना एसे बेलेग माबाबो दङ मा होनोमोनलाय ओ गला बिबारबो दङ। गलाप खालारनि आरो जबाया ओमफाय ओ मोनसे। दङ जबायानो साइद साइदआव एसे ओ हासिनाय बायदि आरो बेबायदि दङ।
नोंथाङा बिबा-बिबार गायन मोने मोजां मोनो ना मोना?
बिबार गायनानैथ' जोबोद मोजां मोनो नोंथां आङो। मानो होमबा जोङो। ओ जोङो बिबारखौ गायबा जोंनि जायगाखौनो जोङो समायना नुहोनो हायो।
औ नोंथांङा मायबा बिबार बिबारफोर गायनायनि माबाफोर सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा बिबारखौ बोरै गायनांगौ? बोरै मा खालामनांगौ बुंनो हागोन नामा एसे एसो?
औ -औ हागोन दाथ' ओरैनो जोंहा बि बारखौ गायनानै दोनबाल'थ' जाया नङा होमबा? बिबारखौ नोङो फोथांनो थाखाय नोङो एसे ओ दे गावनो गाव दो जोथोनबो लानांगोन। ओ दा बिबारखौ गायनानै गायनोब्ला जोङो हाखरखौ जावनानै लाग्रोनांगौ।
बारा गोथौबो जावनाङा आरो बारा थौलेबो जावनाङा।
दा बिबारखौ गायनानै आरो। एसे गोबोरनि हासारखौ होयोब्ला मोजां जायो आरो बिबारा। आरो नोङो गायग्रोमोना दैखौ होनाङा होननानै खोनानाय मोनो आरो आङो। बिबारखौ गायनानै दैखौ होनाङा आरो। गायग्रोमोना ओ-ओ अखानायै होनांगौ अ बेबायदिखौ खोनानाय मोनो आंबो बिदिनो खालामो आरो।
अ माने गायनाय लोगो लोगो हो दैफोरखौ होनाङा आरोना?
ओमफाय ओ ओरैनो फुंङाव सिखारनानै दै होबाय थानाय जायो आरो आंनिया।
औ -औ
दा बिदिनो बिबारखौ गायनाय जायो आरो आङो।
औ- औ आंथ' एसेबां बिबार गायनायनि एसेबां आं रोङाबो माने
औ औ- औ
एसेबां गायनायबो जायामोन।
औ
दा नोंथाङा सोंदोंमोनना जोंहानाव मा मा बिब बार दं
औ -औ
दा जोंहानाव ओ गल जबा बिबारखौथ' खोन्थाखांखाबाय आङो। गोबां रोखोमनि दं आरो दावदै फुलाबो ओ जेरै दा नोंथाङा बुंदों। ओ दाउदै फुल फिसा फिसा दं नङा होमबा। औ बेबोर जोंहानाव दङ आरो पार्बति फुल दङ। दावदै फुलाबो मोनसे जाव थुमा आरो मोनसे ओ मोनसे सिंगोल बिदि जातनि दं आरो जोंनाव आरो ज'बा बिबार ओ ज'बा बिबाराथ' होनखांबाय आङो ओ दाउस्रि आथिं दङ अ जेनियाद बिबार दङ आरो गलाप बिबार
उम
आरो गलाब बिबाराबो जोंनाव गोबां रोखोमनि दङ मोनसे फिसा फिसा जादनिसो दं मोनसे गिदिर गिदिर जातनि दं।
औ अ बिनि रंफोराबो आलदा आलदा जागोन आरोना?
औ खा रंआबो गोबां रोखोमनि दङ आरो गुफुरनि दङ एसे ओ एसे गलाफहां बिद दङ एसे गलाबथारनिबो दङ गोजानिबो दङ गोजाथार मोनसेनिबो बिदिनो दङ आरो
औ
गेन्दा फुल दङ आरो अशक फुल दङ बेफोरनो आरो जाहानाव थानाया
अ
आरो मोनसे दङ ओ आब मा मा होनोमोनबा बे बिबारखौ एसे आंबो नामखौ बावनाय जायो आब ओ आफ्रा जाथिना माबा होनोमोन
उपराजिता
औ औ अप्रजिथा औ औ बे बिबारखौ बे बिबारा दं आरो आंनि खोनानाय बायदिब्ला एसे मानसिफोरा होनो बेखौ ओ फुङाव खायसे साजों लोङो होननाय खोनादों आङो
औ
फुदुंनानै लोङो होननाय खोनादों आरो आंथ'
औ एसे उम उम मुलि मुलि बायदि आरोना बे बिबारा एसे
औ औ दा नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा बे बिबारनि बागै
आंबो बिदि खोनानायसो एसेबांथ' मिथिया आंबो बे माने उदै खालियाव फुङाव लोंनां गौ होनना मिथिगौ आरो दैयाव फुदुंनानै मिथिगौ आङो एसेबां बिदि मोनथिया आरो। बे नोंथाङा दे बे पारबत थि बिबार होनदों आरो ना
औ औ।
बे पारर्वथि बिबारा मा कालारनि जायो मा रंनि जायो जेनबा?
ए बे पारर्बति बिबारा गुफुरनिबो दङ' आरो एसे गलाफहांनिबो दङ आरो।
अ, बेयो मा गलाब बिबारफोर बायदि जायोना जबा बिबारफोर बायदि
ओ दाउदै फुल बायदियैनो जायो। ओमफाय दावदै फुल बायदि एसे दांबानो गल'यो आरो बे बिबारा।
अ बेफोरबायदि।
दा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुनबो होननो हागौ आरो दा जोंनियाव बेखौ होननाय जायो। जायगा लानानै गोबां बुस्थुखौनो गोबां गुबुन गुबुन नामजों
औ मिथिनाय जायो। ओं औ औ औ मिथियो।
दा बि दिनो जोंनाव बेखौ पारर्वथि फुल होननाय जायो आरो।
औ औ।
दा नोंथाङा एसे से माबाफोर मिथिनो लुगैबावदों नामा? बिबारनि बागै।
आंथ' बेखिनियावनो एसेबांबो मिथिनो गोनांथि गैला
औ औ औ दा नै समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? रायलायै रायलायै दा नोंथांनिफ्रायबो एसे मिन्थिनो मोन बाय आरो नों थांङाबो मिथियैखौ आंनिफ्राय एसे मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? समाबो जाबाय दोननोसै होमबा नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम।
दे।